नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा फ्रि दंना
औ औ आं फ्रियावनो दंथयो नोंथां
औ नोंथांनो फन फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों माखासे आयदानि सायाव दिनै सावरायनो आखायाव लादों नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा
सावरायनाय बेसे बुंना होदो नोंथाङा
औ नोंथां दायो जोङो रायज्लायनो नागिरदों बिफां लाइफां जेनेबा बिफां लाइफांखौ जोङो बा दंफां गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ जोङो मा मा खामानियाव बाहायनो हायो आथिखालाव बे दंफां लाइफांजों मा मा दिहुननो हायो बिनि सोमोन्दै जों दायो रायज्लायनो नागिरदों नोंथाङा सम दङब्ला रायज्लायनो हागोन दा
औ औ औ रायज्लायनो हागोन नोंथां
औ होमबा जोङो रायज्लायनोसै ने
औ औ
बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोदोनि मुगायावथ' जोङो बांसिन नांगोल बायदिसिनाबो दान्नाय जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ
औ नाथाय दानि गोदान मुगायाव बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनो हायो जेरैहाय जोङो बुंनो सानोबा न'आव नांगौ जोंनो बाथाम आरो खिरखि आरो लोगोसेनो सियार नांगौ बा देक्स बानायनो हायो बा बेन्स बानायनो हायो बिदिनो बायदि रोखोमनि जोङो मुवा बेसाद बानायनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बायदि रोखोमनि गोसा दाम गोसा बा बेसेन गोसा बेसेन गोसा दंफांफोरखौ जोङो गुबुन जायगायावहाय फानहरनो हायो आरो दा नोंथाङा बा नोंथाङा मिथिगौ नामा ज दंफां लाइफांफोरनिफ्राय आरो मा मा दिहुननो हाबावो
दंफां लाइफांफोरनिफायथ' ओरैनो बुंनो थाङोबा जोंना जेनेरेलि न'आव बाहायनाय बिसिनाफोरखौबो बानायनाय जायो बिदिनो माखासे सुबुङा मा बुङो मा बुङो आजिखालि आथिखालनि जुगाव बिदिनो दंफां लाइफांजोंनो देक्स बेन्स सियार बेफोरबायदि बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनानै नखराव बाहायजानाय मुवा बेसादखौनो बाह बानायनानै मा होनो गावनि नखरखौ सामलायलांनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो माखासे माखासेफ्रा मा होनगोन ननि माल बेसाद जेरैबाय जि जि दोनग्रा आलना बायदिबो बाहायो बिसिना टेबोल सियार देक्स बेन्स दाइनिं टेबोल बायदिसिनाखौ माने बानायनानै गुबुन जायगायावबो मा होनो साप्लाय हरनानै माने बेनिफ्राय रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ नोंगौ नोंथां नोंथां थारैनो बुंदों
औ
ओ बिनिफ्राय ओ नोंथां ओ जों मिथिनो मोनो जोंनि न'आवनो नांगौथार मुवा बेसाद जेरैहाय दरजा बेखौबोथ' जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय मोनो नङा होमबा
औ औ औ
औ होमबा जोङो बैफोर माखासे दंफां लाइफांफोर खौ बा दंफांफोरनिफ्राय जोङो माखासे गिदिर गिदिर दंफांनिफ्राय ओ बै दरजाखौ बानायनानै बायदि रोखोमनि बेवहाय सावगारि होनानै जोङो ओ मोनसे दरजानिफ्राय गोबां रो खो ओ गोबां बेसेननि ओ रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औै सै नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों
औ थारैनो आरो ओ बेबायदियैनो जोङो खोरखियावहायबो बायदि रोखोमनि ओ सावगारि आखिदेरनानै बा बायदि रोखोमनि ओ रं फोननानै दिनै जोङो बैफोरबायदि खोरखिफोरखौबो जोङो बेसेन गोसायाव फानहरनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
औ ओ नोंथांमोना बुंनो हागोन नामा जे माबायदि दंफांफोरा बा माबायदि ओ बिफां बिफाङा दरजा खोरखिनि थाखाय बा बाथामनि ओ खेमसि बाथामनि थाखाय माबायदि दंफाङा मोजांसिन होननानै नोंथाङा बुंनो सानो
औ दासानदि सोलिबाय थानाय हिसाबैथ' आं मिथिनायाव माने जिख्रि दंफां होननाय बिफाङा मा होनो जोंना खिरखिनि फ्रेम दजानि फ्रेम बायदि बायदिनि थाखाय मा होनो मोजां आरो नाम्बार वान होननानै मि थिदो मानो होनबा जोंहाबो दाबाव वैसो आगोलाव माने गंसे न' लुदोंमोन जेरावहाय आङो जायबा दरजा खिरखि बानायग्रा बिथांनियाव माने सोंनाय जादोंमोन आरो न'नि बेफोर बायदि प्रेम नां फ्रेमनि गोनांथि जादोंमोन बेवहाय मा बंफांनि फ्रेमखौ होयोब्ला माने एसे मोजां जागोन गोबाव समसिम जोरगोन बे बाथ्राखौ सोंदोंमोन आरो औ बेयावनो बिथांआ आंनो एसे गुवारै फोरमायना हो दोंजे माने जिक्रि दं फांनि फ्रेम बानायोब्लाथाय माने एसे मोजां जागोन आरो बेसेनाबो एसे बुरजा गोलैगोन होननानै बुंदों आरो बेखौनो फोरमायदों आंनो
औ औ थारैनो नोंगौ नाथाय बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन ओ जायगायावहाय बिनिख्रुइ आरो दाम गोसासिन जेरैहाय थिथासा माख्रिसाल ओ खाला खराइ आरो बिनिख्रुइ बांसिन दाम गोसा जेरावनाखि जों सोबै दङ बेफोरनि मुवा बेसाद आ बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दा बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव बा बा ओरै सा ओनसोलाव बांसिन सोलिनाय दंफां लाइफांफोरानो जाहैबाय जिख्रि गाम्बारि सिगुन बिनि उनाव ओ मा होनो जिया थिग बेफोरबायदिनो ओ बायदि बायदि रोखोमनि दंफांफोरखौल जोङो नुनो मोनो आरो बैफोरनिफ्रायनो जोङो माखासे माखासे आरो ओ माखासे मुवा बेसाद खौ बानायो लोगोसेनो आथिखालाव नुनो मोनदों जे जेरैहाय जोङो न'आव बाहायनाय थोरसिनिफ्राय लानानै थोरसि लथा खुरै थिग बेफोरबाय बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ बा गारबा बा खोस्लि बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो मोननो बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंगौ फुजा औ औ हेलौ खोनायासै नामा नोंथाङा औ नोंथाङा जे बाथ्राखौ बुंनाङा बे ओओं नोंथाङा जे बाथ्राखौ खौ बुंलांबाय बे सैथो जों आथिखालाव मा होनो गोबां फुजा मेला बा जोंना एक्सप' होननाय बेफोरबायदि फानग्रा माबायावहाय दिन्थिफुंनायावहाय जोङो बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ मोननो हायो होननानै आंबो बेखौ मिथिदों आरो मानो होनबा आंबो लाबदोंमोन बेफोरबायदि बेसादफोरखौ आरो बाहायनो थाखायबो जोबोर मोजां आरो
औ औ औ नोंगौ थारैनो जोबोर मोजां बेखौ जोङो बुङोब्ला अरगेनिकखौनो होनजायो जाहाथे जोङो बेखौ बाहायब्लाबो जोंनियाव जेबो जोंनि देहायाव जेबो खहा गोग्लैया नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां आरो बेजों लोगोसे बाहायनायजों लोगोसेनो खायसे मुवा बेसादफोरखौबो मा होनो न'खराव साजायनाय बा टेबोलाव साजायनानै दोननो थाखाय माखासे सावगारिफोरखौबो बे बिफांजों दानायखौ नुनो मोनो जोङो जेरै मैदेरनि सावगारि गोरेलनि सावगारि बा मासे नानि सावगारि बेफोरबायदिबो बायदिसिना खासेव बायदिसिनानि सावगारिफोरखौबो माने बेजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोबनानै बोर समायना खालामनानै दोन औ औ बेफोरखौ जोङो न' लाबनानै दोनफैयोबा जोबोद समायखांनाय नुनो मोनो आरो बेखौबो नुनो मोनदों जोङो
औ औ नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथां नों थाङा थारैनो बुंदों लोगोसेयैनो दानि जेनेबा गोदोबो दङ बा दाबो दङ ओ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय बा गिदिर गि दिर दंफांनिफ्राय जोङो मा थ' ओ बा न'आव बाहायनाय बा खोरखि दर्जा बेफोरखौल' मोननो थाङा माखासे बे दंफांफोरखौ जुदि जों गायोब्ला जों बिसोरनिफ्रायबो फिथाइ मोननो बा फिथाइ मोनजायो नङा होमब्ला नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ जोङो बिदिनो औ औ खोनाखै नों नाङा
औ खोनादों
ओं ओं नंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों
फोरबायदिनो जोङो ओ थाइजौनिफ्राय लानानै खान्थाल लानानै बिनिफ्राय आरो मा मा दंबावो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
गुबैयै बुंनो थाङोबा थाइजौ, खान्थाल, जाम, नारें खल बेफोरखौबो जोङो गायनानै फिथाइ सामथाइफोरखौ जानो हायो आरो लोगोसेनो बैग्रि सुमफ्राम औ बैग्रि सुमफ्राम बायदि सिनाखौबो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिखालाव माखासे न'खरफोराव बा माखासे गामिफोराव मा होनो बैग्रिनि आबाद मावनानैबो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आ
औ औ नंगौ नंगौ औ नोंथाङा आरो मोन से खोथा मिथिगौ ना जे नारेंखर बिफांनिफ्राय माखासे ओ दिरुं बा खुन्दुंबो मोननो हानाय जायो।
औ औ आं खोनादों बे बाथ्राखौ नंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों जों नारेंखलनिफ्राय माने नारेंखलनि दिरुं होननानै जाथिसे दिरुं बा खुन्दुंखौ जोङो मोननो हायो आरो
औ नोंथाङा थारखौनो बुंदों आरो लोगो सेनो जोङो बैफोरबायदि नारेंखल ओ फिथाइनिफ्राय जोङो माथ्र' ओ माबा बायदि रोखोमनि फिथाबो बानायनो हायो लोगोसेयैनो थावबो बानायनो हायो होननानै मिथिनो मोन्दों बे बाथ्राया सैथो नोंथां?
औ सैथो जोङो दा बेखौ मोननो हायो जोङो नारें आथिखालाव मा होनो दखानफोरावहाय गोबां नारेंखलजों बानायजानाय मा माखासे थावफोरखौहाय जों मोननो हायो आरो खानायाव फोननो थाखाय। बेफोरो औ बेफोर थाव माने खानायनि थाखायबो एसे मोजां लोगोसेनो मा होनो जोंनि खर'खौबो एसे थान्दा खालामनानै लाखियो आरो। नोंथाङा जुदि बाहायफेराखैबा बेफोरफोर खौ बाहायनायनो हागोन
औ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों। बेखौ फोननायनि अनगायैबो गुबुन जायगायाव बा गुबुन आलादा रायजोआवहाय बेजोंनो जों माने ओंखाम ओंख्रिखौ जानाय नुयो माने माने ओंख्रि संनानै जानायखौ नुयो। नोंथां आ मिथि
औ औ औ औ औ आं बे बाथ्रा मोनथिगौ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों गुबुन जायगाफोरावहाय बिदिनो माने बेसरनि थाव एबा बबेखौ मोना नालाय बेफोर नारेंखलनि थावखौनो बाहायो होननानै आं मिथिनो मोनदों
औ लोगोसेनो आरो नोंथाङा मिनथि गौ औ ना जेरैहाय नारेंखल खौ बांसिनानो दालि ओंख्रिनि जायगायावहाय ओ ओ ओंख्रि बानायनानै जायो नालेंखर ओंख्रि जायखौ बुङो ओ नोंथाङा बेनि बागै मिथिगौमोन नामा?
आं बेनि बागै एसे खोनादों औ औ हेल' आं बेनि बागै एसे खोनादों। नाथाय मोजाङै मोनथिजोबा आरो नोंथाङा जुदि मोनथियोब्ला एसे फोरमायना होनो हागोन गोनां
औ होमबाथ' जोङो दिनै बि फांनिफ्राय मा मा मोनो बा बिफांनिफ्राय फिथाइ मोननायनिफ्राय मा मा आरो जाबावो बेखौ जों गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय होमबा दिनैनि सावरायनायखौ बेखि नियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे होमबा नोंथां
औ औ दे